औ गोलैयो नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि औ ओ नोंथाङा दसे सम दङना आंजों सावरायनो थाखाय?
औ हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला जों दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि बेनो जाहैबाय ओंख्रै। जोंनि जोङो दोरोङारि ख्रि जानाय औ बेनि सोमोन्दैनो सावरायसै नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
जोंनाथ' ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलाव एबा जोंनि जायफोर नैबे हाजो सेराव हाग्रा सायाव थानाय बे बांसिनानो जों मिथिंगाजों सोनारनानै थांनानै थायो नालाय जोंनि गासैबो ओं ख्रैफोरानो बा जोंनि जि जामुं जानाय बेफोर गासै मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादखौ जोङो बाहायो। दा जेरै जाय जो ओ बुंनो हागोन जे आलु जों न'आवनो मावो एबा न'आवनो जों फाथो बायदि आबादफोर मावनानै जोङो थां-थांनानै थाबोदों दा जों सामफ्रोमबो बाहायबाय थानाय ओंख्रियाथ' जोंनिया आलुआनो होनना बुंनांगोन एबा दालि। ओ एबा ओ जेरैहाय जों जोंनि बर' न'खरफ्राव फाथो जों सम सम नाफाम जायो। जों गोबां खम बाहेरनिफ्राय मुवा बेसादखौ खाङो एबा बायना लाबोयो जों। दाथ' जोंनि मानसिफोरा एबा जोंनि सुबुंफोरा आबादजों सोमोन्दोबो दङ। मिथिंगाजोंबो सोमोन्दो बेनि थाखायनो आबाद मावनानै गावनो मावनानै गावनो जानायखौ बांसिन मोजां मोनो आरो दा एसे फोरमायनानै होदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय होनब्लाथ' जोङो ओंखामजों लोगोसे जों गोबां ओंख्रिखौ जाफायो नङा होमबा बर'फोराथ' ओंखाम जानानै थांना थाग्रा हारि। थिग बिदिनो जों ओंखामजों लोगोसे जोङो ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो सबाय खारै नङा होमबा सबायजों साम'जों सबायजों दाउजों थिग बिदिनो नारजिजों अमाजों बिदिनो मैथाजों आरो जोङो नाजों जोङो रदबनानै जायो दा गरम दैज्लां बोथोराव जोङो ओ मैथाजों नाजों गोबां मानसियानो देयलि दुब्लि फोथ थाराव ना मोनब्ला मैथाजों नाजों जों संनानै जायो नङा होमबा नोंथां? आरो जोङो मालाबा जोङो बिदिनो ना मोजा बुरजा मोनबोला जोङो बिदिनो नाफोरखौ जोङो रोसि रदबनानै बै खोरदै जायखौ जोङो खामब्रेंगा होनो बेफोरजोंबो जोङो संनानै जायो। ओ बिदिनो जोङो बर'फोरा जोङो खारै ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो जेरै खारं अनला खारं अनलाजों जों गाम्बारि अनला गाम्बारि बिबारनि। थिग बिदिनो जोङो औवा मेवाखौबो जों सबायजों ओंख्रि जायो लोगोसे जो माला बा अनला बिदिनो ना बा नङाबा बेदर जों होनानै जोङो जानायखौ नुयो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो गोबां मिथिंगानि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै दायो दैज्लां बोथोर जोङो सिब्रु मैगंखौ जोङो दायो जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय मोनो। नङा होमबा? एभेलेबोल जोङो दायो दुब्लि फोथाराव जों फनसायाबानो सिब्रुखौ मोनजायो आरो। थिग बिदिनो जों हाग्रानि होनबोला जेरै मेसें बोथोराव जोङो बैखौ मोनो जायखौ जोङो माना मुनि होननानै बुङो आरो दायो खिफ लेवानि बेफोरखौबो नोङो गोबांखौनो मोनजागोन जायखौ जायोब्ला उदैया गाहाम थायो होननानै बर'फोरा फोथायो। नङा होमबा नोंथां? थिग बिदिनो जोङो आरो ओ दैज्लाङावथ' जों गोबां ओंख्रिखौ जों बर'फ्रा गोरलैयैनो मोनो जेरै थास' बिबार थास' बिथ' थास' आइथें बिदिनो जोङो थास'नि गासै माबाखौबो जोङो खांनानै जायो आरो नोंथां। माने मिथिंगानि गोबां मैगं खौनो जों नागिरनानै खानानै जोंनि बारि खनायावनो जोङो मोनजायो आरो। बेफोरखौ जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोदों। दाबो जायो आरो थिग बिदिनो जोङो खुमब्रा अनला नङा होमबा खुमब्राखौबो जों अनला जायो आरो खुमब्राजों हांसोजों जोंनि बे बैसोआव गेदेर जायफोरा आयं जानाय आबौ जानाय बिथांमोना खुमब्रा अनलाखौ बिराद गोथाव मोनो आरो हांसो बेदरफोरजों संना होयोब्ला। बिसोर माने खुगायाव खुमब्राखौ फैयोब्ला बिसोरो हांसो बेदरखौ गोसोखाङो आरो बिसोरो। नंगौ नोंथाङा खुमब्राजों जायोब्ला गोथाव मोनोबो आरो जों गोदोनिफ्रायनो खुमाजों हांसो बेदरजों जानाय जोंहा सर' दंखायो बरफफोरा नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
आरो जोङो अनलाखौ बोरै जायो होननानै बुंब्ला नोंथां गिबियावनो जोङो अन गुन्दैखौ जों देग्रोनानै लानांगोन। नङा होमबा नोंथां? दि-दिंखियाव बा नोङो बेखौ जोङो आथिखालावथ' जोङो मिक्सार ग्रेन्डार मिक्साराव देनानै जोङो लायो। बिदिनो जोङो अनला जानोब्ला जोंङो लाइ बिलाइनि अनलाखौ मुला बिलाइनि अनला मुला बेदरनि अनला बेफोराव जोङो बोरैहाय जायो होनोमबोला जोङो अनलाखौ जोङो देग्लिना लानायखौ जोङो फ्रि फ्रि सारनानै जोङो बेखौ जोंङो होनाय जायो आरो। थिग बिदिनो नों थाङा ना जानोब्ला नाखौ एसे एवफ्रामनानै लानांगोन। आरो बेदर जायोब्ला नोङो नांगौ रोखोमनि मस्लाखौ बेदराव एवनानै जोङो एसे हाफ मोनफ्राम होनांगोन आरो अब्लानिया नोङो बियो अनला ओंख्रियाव गारलानानै नोङो थामजि आरो ब्रैजिबा मिनिट गोदौहोनायनि उनाव नोंथाङा खांनानै जानो हायो आरो नोंथां।
औ
अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय मा मा ओंख्रिखौ जायो ओरैनो अनला ओंख्रिजों? बा अनला खारैजों नोंथाङा एसे फोरमायनाालाय।
जोंनियाथ' नोंथां अनला होननानै बुङोब्ला अनलाजों लोगोसे मोनसे जाग्रा गोसोखांहर जिखिनि रोखोमनि बेदर जानांगौ। जेरै अमा बेदर दाउ बेदर बोरमा बेदर बेनिफ्राय जोंनियाव आलासि साननायावथ' नोंथां बेनो सबायजों दानि नोंथां खारैनि बाथ्रा बुंलांबाय सबाइ खारै। बेबायदिनो सबाय खारैजों ना सबायाइ खारैजों अमा बेदर सबाइ खारैजों दाउ बेदर सबाइ खारैजों आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायफोर होफाजावो बेफोरखौ होफायो। बै जोंनियाव जाय जोङो जायखौ बुङो फाथो फाथोखौ जों फोराननानै दे नारजि बानायो बे नारजियाबो जोंनि गेजेराव मोनसे गोहोम गोगोम मोनसे बिहोमा दं। जेरैजाय जोङो बुंनो नांगोन खारजोफोराव सोरबाफोर थैयोब्ला जायखौ जों बुङो थैनायनि पस जायखौ जों बुं नारजि अरगारनाय होननानै। सोरबाफोर थैयोब्ला जों बिथांखौ अराय समनि थाखाय बिदाय होना होनो थाखाय जोंङो नारजिखौ अर गारनाय जायो नारजिखौ ओंख्रि संनानै एबा दोलो बानायनानै बेबायदिनो जोंनियाव आरो मोनसे फोथायनायबो दं दे सोरबा आलासि फैयोब्ला आलासिफोरनो नारजि ओंख्रि संनानै होनो हामा होननानै। मानोना बियो जोंनि गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय जे जोंङो नारजिखौ मा समाव अरगारो जायखौ जों जेब्ला माब्लाबो लोगो मोनलाया बैबायदि मानसिखौ खौसो जोंङो माने नारजि अरगारो होनना बुङो। बे जोंनिया बेबायदि सोलियो आरो नोंथां दा आंनैसो नोंथाङा फोरमायबावदों।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो बेयो माने जोंङो गोदान आलासि बा नोंनि न'खराव सोरबाफोर फैयोब्ला बे दिनखालि नोंङो बै नारजि ओंख्रिखौ जानो होआ आरो माने जानो मोना होननानै जोंनाव फोथायनाय दङ आरो नङा होमबा नोंथां? नोंङो जुदि न'आव थानानै जानाया बेलेग आरो गुबुननि आलासि फैबोला जोंङो बेफोरबायसा ओंख्रिखौ जोंङो संनानै जानाङा बेयो जोंनि माने बर'फोरा बियो फोथायनानै लानाय आरो बियो नंगौबो जायखौ जोंङो मोजां गोबां ओंख्रि दङ नङा होमब्ला बे ओंख्रिखौ सं नारजि ओंख्रि सङाबाबो थ' ओंख्रि दोङो बेफोरखौ साननानै जोंङो संनाय जाया आरो बे जोंनि फोथायनाय। नंगौ आरो जोंङो जोंङो ना फाम जायो जेरै बर'फोरा नाफामाथ' बर'नि एंगार हायै। आरो जेैबा बुंलांखाबाय नोंथाङाबो जेनेबा जों नाफामखौ जायो नाफामा जोंनि जि आइटेक मोनबावनायसो नङा होमबा आरो लोगोसे जोंङो नाफामखौ जोंङो गोबां बिथिङाव जों जानो हायो बिदि आलुफोराव होलानानै बा बबेयावबो ओंख्रियाव नोंङो एसे एनै होलानानैबो जानो हायो। आरो थिग बिदिनो ना रोसिजोंबो। ना गोरानजोंबो नोंङो बिदै बनायनानै नोंङो जानो हायो आरो। मानोना बिनि गोथाव मोनामनाया जोबोर माने नों बे नाफामखौ जायोब्ला नोंङो हारसिं सिरि सिरि जाखामानो हाया आरो। नों जुदि बेखौ संनानै जायोब्ला बेयो सारा बेसेबांबा माने डिसटेन्स बेसेबांबा जान्थायसिम बियो गोसारगोन जेनेबा नों बेखौ सिरि सिरि जाखोमानो हाया आरो। नाफामनि गुना बियो मोनसे आरो। बियो ओ मोनामनायाव बे एसे गेसाव मोनामनो हागौ नाथाय बिनि जानाय माने गोथावा एसे आलादा आरो आरो फोथायो आ जोंनि गोदोनि मानसिफोराबो। जेनेबा बे नाफामखौ जायोब्ला जोंनि मेलेरिया जाम थानाय बेमार आजारफोराबो ओ मोजां जायो होननानै आबौ आयंआ जों खोन्थायो आरो दिनैसिमबो। बेखायनो जोंनि बर'फ्रा जानोबो हागौ बै समनिफ्रायनो सानखांनानै बै समनि एसे ओ गोरोंफोरा सानखांनानै नाफामखौ जेरै जाबोदों जानो हागौबो नङा होमबा नोंथां? दिनैसिम बर' फोरा जों जायो। जायफोरा गोबां एभेलेबोल दायो दुब्लि फोथाराव ना फिसा मोनगोन बिथांमोना बे नाफामखौ बनायनानै दोनो आरो सोरबा बेखौ भयामाव हा सिङाव फबनानै दोनगोन सोरबा बेखौ बे गोरान औवानि गोरान जानांगोन औवाया बे औवायाव बेखौ थुसु थुसु देफ्लेनानै जोंङो थुसु थुसु बेयाव सोनानै बार हाबनो हायि बाय बेखौ खानानै दोनो आरो बेखौ नोंङो से दान बा नै दाननि उनाव बेखौनो बख'नानै जानो हागोन आरो नों एसे एसे ओंख्रिफोराव मिलायनानै। बे जोंनि हुदाया बर'फोरनियाव दासिमबो दङ आरो नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बै जोंदि जायो नङा होनबा नोंथां औ बै जेनेबा ओ मा होनना बुंगोन जोङो गोबां ओंख्रिखोनो जायो नङा होमबा नो नाफामखौ बोरैहाय बनायनानै जायो नोंथांमोननि साइडआवहाय
औ ओ जोंनियावथ' नोंथां गिबियावनो ओ दा दैलां समावथ' जोंहा ना मेरला मोनो नालाय न्दुब्लि फोथारावनो जा एबा सोरनिबा फख्रियावनो जा जाम्फैयावनो जा बे नाखौ गिबियावनो हाननानै लाग्रोबाय एबा बुथुमनानै लाग्रोबाय लानायनि उनावहाय बेखौ फोरानो नोंथां फोराननायनि उनावहाय ओ आंबो मोजाङै मिथिजोबा बेखौ औवा हासुङाव सोना दोननानै ओ बेखौ जेरैजाय बिलाइ दंफां बिलाइफोरथ' नङा ओ थालिर बिलाइफोरजों जुना दोननानै बेखौ दोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय बियो नाफाम महर मोनो दा नोंथाङा दानि बुंदोंमोन जे नाफाम जायोब्ला जाखुमानो हाया होननाया थारैनो सैथो बाथ्रा बेखौ जोंबो मोनदांदों दा जोङो जोङो बर' हिसाबै जोंनिया गुबै आदारा बुंनो थाङोब्ला नाफामा जोंनिनो गुबै आदार जायखौ नोंथाङा बुंलांखाबाय जि आइ टेग मोनदों होननानै दा बे खौ सोरबा जाफेरि मानसिफ्रा एबा गुबुन हारिनो जों होयोब्ला सानगोन जे बर' हारिया मानो एसेबां लेथ्रा मोनामनायखौ जायो होननानै दा बिथांमोना मोनामनाय मोनो खिन्थु जोंनि थाखाय बे मोदोमनाय दा बेबायदि मोनसे ओ फारागथि दं आरो गुबुनजों एबा जोंजों मानोना जोङो जानानै जों बेखौ गोजोननाय मोनबाय आरो बिनि जै बिनि जि मोनसे मोनामनाय बेखौ जों मोदोमनाय मोनो आरो गुबुनफोरा बेखौ माने मोनामनाय मोनो दा बेखौ जों नुनो मोनदों नोंथां
औ नंगौ
ओ होनमबाथ' जोंहा नोंथां समाबो जाबोबाय
औ औ अब्ला जोंनि सावरायनांगोखौ बेखोनोआवनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
दे नोंथां औ दे दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजो सावरायनो मोननानै